औ नों
अ नोंथां । खोनाबाय ना? खोनादोंना नोंथां
औ हेल' नोंथां औ - औ खोनादों ।
अ नोंनो अ दे गोजोन मोनाबिलि हामनायखौ जास्र'बाय नोंथां ।
औ दे नोंनिसिमबो । नोंथां ।
नोंथांनाव दा आं बोथोरनि बागैनो एसे सोंनोसै ।
दे दे।
औ औ जोंनियाथ' बड'लेण्डआ बिराद अखा हागासिनो दा बर्थ'मान दा। जानोहागौ नोंथांमोनिथिं हायाखै गोबां अखा हागासिनो दङ'। बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङा बो। जेनेबा हमना ला जोंनिया दैज्लां बोथोर आरो। मेसें बोथोर दङ नालाय बेनि गेजेराव गरम। गरम बोथोर दङ'। गोजां बोथोर दं बेनि बिथोराव नोंथाङा बबे बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो।
आं बेस्ट जोंनि। माने बोथोरखौ जेनेबा जोंनि बड'लेण्डआव हा। बेलेग गुबुन गुबुन जायगायावथ'। जेनेबा आलादा आलादा जायो नङा होमबा। बेनिखायनो। आङो जोंनि बड'लेण्डआव थायो नालाय जिथु जों दा। बड'लेण्डनि बायदियै। बोथोरखौ आङो बांसिन जेनेबा आङो। आ गोजां बोथोरखौ साब सिन मोननाय जायो नोंथां।
औ औ आरो बिनि ओ कारनखौ कार बुंदों ना हो
अ कारना बेनो नोंथां। औ जेसेबां नोंनो ओ उन्दुनायनि गोनांथि नांगौ नंङा होमबा? जोंहा जेराव उन्दुनायाव दाइन घन्टा नांगौ। आ अब्ला स सो नोंथांनि उन्दुनाया माने फुरा जायो। थिग बेबायदिनो गोजां बोथोराव नोंथांनि माने उन्दुनाया माने बेयाव गोजां बोथोराव बांसिन मोजां जायो, माने ओ फुरा जायो आरो नो उन्दुनाया औ बेनि थाखाय बेयो मोजां मोनसे आरो नों जेरावखि थांङा माया नों गानफब जोमफब आरामसे थांनो हायो। जेबो टेनसन गैया औ बे मोनसे ओ आरो मोनाबिलि जायोब्ला ओ जों सिथ्लायाव माने अ बनखौ अर सुनानै जोंङो सायनो थाखाय मोजां मोनो।
औ
थोराव गोबां खोथा सावरायलायनोबो हायो माने लोगोफोरजों एबा नखरनि फेमिलिजोंबो जों रायज्लायनो हायो। बे मोनसे मोजां औ आरो जानाय जानाय खायदआवबो गोजां बोथोराव जों गुदुं गुदुंखौ बांसिन मोजां मोनो जानोबो। उसुबिदा जेबो गैया जायो। औ उमबु माने बिराद बेस्ट थो मोजां आरो बे गोजां बोथोरा माने गरम बोथोरा माने एसे आलादा नों जेरावखि थांङा उसुबिदा जायो, ओंखारनो हाया जायो आरो बे गरम बोथोराव जोंहा अखाबो हानाय जायो नालाय अखाबो हायो जेरावबो ओंखारलांनो हाया। आरो उन्दुनायाव बो ओ कारेन्टफोर थांना होयोब्ला जोंहा आरो खस्थ मोनो। सिखारनांगौ जायो। बेयाव मेगन मोदै जायो नांगौखिनिखौ जों उन्दुनो हाया। मोना बेनि थाखाय गरम बोथ थोरा आंनि थाखाय एसे गाज्रि आरो। गोजां बोथोरानो जोबोर बेस्ट आंनि थाखाय नोंथां।
औ थारैनो बेनो बयनिबो मोजाङानो जाखागोन एनो फ्राय जों हिन्दु हिसाबै ओ नोंथांनि ओ फालिथाय फोरबोआ मा नोंथाङा मा खौ बांसिन फालियो जेरै फुजा हमना ला द बुहुत फुजा दङ जोंनिया। बे फुजानिमादाव नोंथाङा माबे फुाखौ फालियो?
ओ आंनि फुजायाथ जाबाय आङो जैगखौ फालियो। औ जैग खौ आङो माने गोदो जोंहा आफानि आफा आबौमोना माने फालिबोनाय नालाय। दा जोंहानि धोरोमानो जाहैबा प्राय जैग' जैग' होयो।
औ औ
बेखौ जों दासिमबो माने आं आंनि आखाइसिम माने सफैबाय बेबो आंबो दा आंबो दा बेखौनो माने फालिबोदों आरो नोंथां
औ औ थिगानो ओमफाय जोंङा आउत फुजा हिसाब हमना ला सेमा फुजा दं दुर्गा फुजा दं लोख्खि फुजा दं माइनाव फुजा दं बहुत फुजा दङ। बिनि मादाव नो नोंथाङा माबे फुजाखौ बांसिन मोजां मोनो?
ओ गिबियावथ' जोंहा दुर्गा फुजा फैग्रोयो नङा होमबा
औऔ ।
औ दुरगा फुजा फैग्रोयो ओमफ्राय ओ। मा होनो लोख्खि फुजा सेमा फुजा। बेस्त जोङो फुजा म हरै नायनो थाङोब्ला जोङो माने सेमा फुजाखौ जों साबसिन मोजां मोनो आरो माने फालिबो फालिनायबो जायो नालाय। सिमायाव जोंहा। औ बेखायनो माने बे। खौ माने गोदान मोनसे रंजानाय बायदि मोनो मो बे ओ सेमा फुजायाव जोंहा बमा -समा बायदिसिना गावो रंजानाय लोगोसे सेननि जा न'खराव जानाय लोंनायबो खालामनाय जायो नालाय औ बे। फुजाखौ माने बेस्ट फुजा आं सायख'ना लायो।
औ औ आरो देरसिन फुजा बाय। दिबो जायो ना।
औ देरसिन। फुजा बायदिबो जायो बेखायनो आं बे सेमा फुजाखौ बांसिन माने गोसोआव मोजां मोनना लायो आरो!
औ औ।
औ।
आरो जोंहा सप्ता सप्तासेनि जोङो बारायाव हमना ला सनिबारसिम लानानै रबिबा बार बे बारायनि गेजेराव आ बबे बाराय मोनसेखौ मोजांसिन मोनो
ओ बाराया बिदिनो जेराव नोङो जुदि जब मावनाय मानसि आरो ज जब मावै मानसि नङा होमबा बेयाव मोननै आलादा आलादा फाराग थागोन नङा होमबा। औ। जोंहा जिथु कम्पानियाव मावोब्ला जोङो माने ओ सान्देखौ रुबि खौ माने बेस्ट मोजां मोननाय जायो आरो।
औ औ फ्रि बे समाव फ्रि जायो।
जायो। ओमफ्राय ओरैनो जुदि नों आबाद मावग्रा मानसि एबा फरायग्रा मानसि बिसोरनि थाखाय माने ओ न गामियारिफोराव माने जोंङो बेस्ट बुंनो थाङोब्ला जोंङो ओ समबार बेस्ट साननानै लायो माने गोदान औ माने गोदान आगान सुर लांनाय बि मोनो आरो समबारनिफ्रायसो जो जि बुस्थु जिथु खामानि मावा मानो जों समबारनिफ्रायसो स्टार्ट लानाय जायो नालाय । अ समबार खौमाने जों टारगेट खालामग्रोनाय जायो । औ बिदिनो सनिबार रबिबारखौ बारहोनानै जोंङो माने समबारनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनाय जायो नालाय जों गामियारियाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय समबारखौ बेस्ट सायख'ना लानाय जायो आरो नोंथां ।
औ औ औ थारैनो । बेनिफ्राय नोंथां मोनसे सोंथि सोंङै नोंथांङा बेखौ एसे गोलाव खालामबानो जाबाय । ओ जोंनि गामि गामिया थि आरो नोगोरारि हमना ला नोंथांङा दा नोगोराव दङ । जों दा गामियाव दङ नोंथांङाबोथ गामिनिनो मानसि?
औ औ ।
अ बे हिसाबै जेनेबा जोंनि गामियाव गाननाय जोमनाया माबायदि नोगोराव गाननाय जोमनाया माबायदि बांसिन गानो? बेफोरनि फारागखौ एसे बुंना होदो आरो था-थानाया माबायदि थायो बेफोरखौ एसे फारागखौ बुंना होदो नोंथांङा ।
औ बिदिनो आंङो बाहेरायाव थानानै आं गोबां सोलोंनो मोनबाय नोंथां । गोबां गामियारिफोरा माबायदि आरो नोगोराव थाग्रा मानसिफोरा माबायदि आं बेखौ नुनानै बेयाव जोंङो एबा नोगोराव फैनानै आं गोबां सोलोंनो मोनबाय। आरो नुनोबो मोनबाय माने जोंनि गामियारि आरो सहरा गोबां फाराग दङ। नोंथां।
औ औ
मानोना जानायनिफ्राय आरो लोंनायनिफ्राय लानानै
औ
गोबां गोबाव फाराग दङ आरो। मानो होनोब्ला बुंनो था थाङोब्ला जोंनि गामियारियानो बेसद। जोंना ओ हारिमुखौबो गामियारियानो लाखियो नोंथां। नोगोरनिफोराथ ओरैनो लसो सो ओ नायगिरि जायो। गामियारि नङाब्लाथ' जोंहाबो जोंनि बर'आ माब्लाबानो गोमोरलांसिगौमोन नोंथां कालचारखौ लानानै ओ गाननाय जोमनायखौ लानानै दानाय लुनायखौ लानानै बायदि फोरबो फालि थायखौ ला नानै जोंनि गामियारियासो फोथांनान दङ आरो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि गामियारिफोरनि फोरनि मान फोरासो मानि बेस्ट नोंथां नोगोरनि आरो औ नोगोरनिया आरो ओरैजाय नोगोरनियाथ' आरो रां रुफा गोनां नङा होमबा ओ बिस सोनि थानाय जानाय लोगोसे गाननाय जोमनायफोराबो आलादा बेसोरथ' आरो जेबो मिथिया गामियारिनि माबाफोरखौ
औ
औ बिसोर एसि सिङाव थाग्रा जानाय लोंनायफोराबो आलादा बेखौ आङो आंनि मेगनजों नुनानै गोबां मिनथिना मोनदों आङो गोबां फाराग दङ।
औ ओमफाय गाननाय जोमनायनि फारागा माबायदि जेनेबाद
गा-गाननाय जोमनायनि ओ गाननाय जोमनायनि बागै आं बुंनि बिसोरथ' जोंनि बर'नि ट्रेदिनेसनेल द्रेसखौथ' बिसोरो माब्लाबाबो गाननो नागिरा। औ मानो होम ब्ला बिसोरो एक्सट्रा आलादायावसो दोनो।
औ औ
ओमफाय बिसोरनि गाननाय जोमनायानो जाहैबाय इसे आलादा गुसुं-गुसुं गाननाय बायदिसिना बेफोर
औ
औ आरो थानाय थानायफोराबो गोबां आलादा माने जोंनि गामियारिफोरनि बायदि बिसोरो हाया आरो माने बेखौ आं नुनो मोनदों। आरो आं सोलोंनाबो मोनबाय आङो
औ
जों नुबाय नालाय
औ औ
आङो माने गोबां मिथिनानै मोनदों गामियारि बुङोब्ला माखौ बुंनाय जायो मा जायो आरो सहरारि बुङोब्ला मा बेखौ आं माने हमदांनो हाबाय आरो आं मिथिना मोनबाय नोंथां।
औ औ
औ बिसोरनिया गोबां एसे आलादा जाथारो।
औ औ दा दा नोंथाङा बै मुवा बेसाद बां दामफोर बांनायनि कारनखो मा सानो नोंथाङा दाम मुवा बेसादफ्रा गोबां बांलांबाय थाव जानाय थावानो जा? गारिनि थावानो जा बेफोर बांलांबाय बेनि जाहोन ओ मा मा सानो नोंथाङा?
साननाया बेनो दा गोबां गोदान गोदान नियमबो ओंखारदों। गोदान गोदान आपडेटबो जालांदों बिनि थाखायनो माने ओ जेरै सिगांनि बायदि ओ खम बेसेनाव मोनोमोन दा खम बेसेनाव मोननो थांला हो? आरो भिलुआबो जेरै बारायदों। जोंनि बेफोरो रां रुफ हायाबो एसे बारायलांदों बारायलांनो हमदों। सिगां खम दामाव मोनोमोन दा बेफोरखौ खम दामाव मोननो थांलिया नायनो नायनो थाङोब्ला सिगांनि बायदि कन्दिसनाव दं आरो नोंथां
औ औ जोबोर मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा आसा खालामो जों बि दिनो सम सम रायज्लायबाय थानो मोनगोन। औ बे एफ थांनानै थाबाय।
दे दे।